खोनादोंना नोंथां औ -औ गोजों गोजोन फुं गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहनाय थाबाय।
औ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना अ बेनोदि आं नोंथांजों बिगियाननि जा दावगानायनि जौगानायनि सोमोन्दै औ फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे बुंनायसै।
औ जोंना बिगियान जौगानाय होनोब्ला जोंनि फारसे साइडखि जोङो खहाबो जादों आरो फारसे साइथिं मुलाम्फाबो जादों जेरै खहानि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो अ गारि मथर मटरनि दिहुननानै बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गारि मथर थर दिहुनदों। बेनिफ्राय गारि मथरनिफ्राय जोङो अ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय थुङाफोरा जोंखौ गोबोर जोंनि बारहावाखौ गोबां गेबेरें होदों आरो जा कल खाना दारि बेफोरनि प्राय ओंखारनाय थुङा आरो दैफोराबो बारहावाजों लोगोसे दैखो गुबुंले खालामदों आरो आरो गोबां ओ मैगं थाइगंवावबो जोंनिया बिगियाननि जौगानायनि जोहै ओ गोबां मुलिफोर ओंखारबाय जायनि
औ
ओ फसलखौ आबादखौ ओ गोबां मोजां खालामनो हायो नाथाय फारसे- थिं जोङो बे मोजां खालामनायनि गेजेरावनो जों मानसिया जेब्ला सुबुङा बे ओ आबादखौ एबा बे आबादनिफ्राय ओंखारनाय फलखौ जों जागोन अब्ला जोङो बेमार आजाराव ओ जुरिनांगौ जायो आरो ओ फारसे सायेदखि जोङो बुंनो थांब्ला ओ मुलामफाबो जादों जेरै ओम गारि मथर दिहुननायनि ज जाउनाव जोङो गोबां ओ दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो गोबां समनि ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो माने सहैनो हायो आरो आरो बिगियाननि जौगानायनि जाहो जाहोनाव जोङो मबाइल एबा जानबुंबो दिहुननो हादों। जानबुंजों जेरै जों गोदोनि जुगाव ओ सासे सुबुंजों जों गावनि गोसोनि खोथा एबा ओ माबा मोनसे बिथांनिफ्राय मिनथि- नों लुगैदोंब्ला लाइजामनि गेजेरजोंसो जोङो बिथांनिसिम खबरखौ लाहरनांगौ जायोमोन नाथाय ओ दा बिगियाननि जोहै बिगियान जौगानानै जों दा जानबुं ओंखारबाय जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोबां गोजानाव दिल्ली, मुम्बाइआव थानाय सासे सुबुंजोंबो सावरायनो गोबां सम नाङा जोङो।
औ नोंथां
औ गोबां खम समनि गेजेरावनो बिथांजों सावरायहरनो हायो आरो। ओ नोंथाङा बिगियान ओ बिगियान जौगानायनि जा खहा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय ओ मोननैसो फंनैसो बाथ्रा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां ओरै ओरैनो ओम जे ओ बिगियान खहा जानाय बुङोब्लाथ' नों थां नोंथाङाथ' ओम एसे सिगां बुंलांबाय जा आबादारियाव ओम आबादारियाव जा माबा ओ मेदिसिन बाहायो एब बा मा गोदो गोदाय जा जों आबादारियाव जेरै हास जोंनि लकेल हासार बा बाहायोमोन एबा जों लकेल हासारखौ बाहायनानै लकेल हासारखौ बाहाय नानै जों गोग्गो फि थाइ मोननाय जायोमोन। एबा जोङो ओ बेसे सेेन होनानै जेबो बायनांगौनि खोथा फैयामोन। दा जेरै बिगियानगिरिफोरा दिहुन बाय ओम जेरै दा ओम बाय जों दा जेरै हासारखो बाहायनाय जाया जे रै ओं उम जों बायना लाबोनाय हा ओ बायना लाबोनाय बिगियानगिरिफोरनि मेदिसिनखौसो बाहायनाय जायो। जेरै रै माइ आबादफोराव बिदिनो बेनिखायनो बेनिखायनो बेनिखायनो गोबां खहा औ औ औ बेनिखायनो खहा जानायखो इसे
नोंथाङा दानिसो ओ न'नि हासार होननानै बुंदोंमोन ना नोंथां
औ नोंथां
हासार होनब्ला ओरैनो जोङो ओ खानस्रि हासार आरो गोबोर खि हासार ओ बेफोरबायदि गोबां सेवनाय मुवा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंथांनि बायदिब्ला ओ जा दा गोदोनि जुगाव न'आव
औ
गायनानै मोननाय
औ औ
न'खरनिनो हासार बाहायनाय बेफोर फसला ओ जोबोर मोजांबो जायोमोन आरो जानायावबो जोंख औ औ नंगौ गोगो फि फिथाइ मोनोमोन आरो जानायावबो जोंखौ देहायाव जोबोर जेबो खहा खालामामोन नाथाय दानि जा बिगियाननि जौगानायनि जोहै रासायनारि हासार गोबां सारबाय आरो गोबां मेडिसिनफोरबो ओंखारबाय। जायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ जानोना हायि जालांबाय आरो ना। बेफोरखौ जाब्ला जानायनि जाउनाव सुबुङा गोबां बेमार आजाराव माने गोग्लैनो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय ओ नंगौ ओ जा नों दानि जुगाव जोंदि बिगियाननि जौगानायनि गेजेराव जानबुं एबा मबाइलखौ दिहुननो हादों। बे म मबाइलखौ ओ दानि जुग ओ जुगनि दानि जुगनि गोबां खुदियाफोरा बेफोरखौ नायनानै गोबां ओ समखौ ओरैनो आद्रि थांहोयो आरो गोबां गाज्रि जालांनो हमबाय। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बेखौ माबोरै होबथानो हागो हायो बेखौ फंनैसो ओ आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? बेखौ होबथानायनि राहाया मा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
बेखौ होबथानायनि राहाया नोंथां जेरै जोङो गोदो लाइजाम एबा जोङो लाइजाम लिरनानै बाहायनाय जायोमोन एबा दानि जुग दानि जुगाव मबेलजोंसो गुबुन दाब दाबसे ओमफ्राय गुबुन दाबसेम रायलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओम थिगबेदिनो जेरै जों जों गोदोर गोलावा बाहायनाय जाबाय गोदो आबै आबौआ बाहायाखैमोन जों दानि जुगनि बैगानिक एबा ओ दानि मुगायाव जामबुं बाहायनाय जाबाय। थिग बिदिनो गथ' बाबो नुबाय बा जो जामबुंजों लोगोसे उम बि जि बिसोरबो बा जामबुंजों लोगोसे ओ थाफानाय जाबाय बेखौ होबथानो हा ओ जेनबा होबथानो हानाय राहायानो जाबाय जोङो सरासनस्रायै गथ'फोरखौ औ एसे जामुंजों लोब्बा लाखिया लासिनो एबा जों गथ'फोरखौ बाहेराव एबा गेलेहोनाय एबा जों बिसोरखौ दावबाय लांनाय बेफोरदियाव बेस्थ' दोननांगौ जायो एबा जों बिस दसेस उम औ दसे सम उम रायलायनांगौ बा बिसोरजों थाफानांगौ बा लेखा एबा लेखाजों एबा लोब्बा लाखि होनानै दोननांगौ बेबायदि ओ बेब बेबायदि जामबुंजों लोब्बा लाखिया लाखिन ओ बा एबा फरायनायफोराव गोसो होनानै बिसोरखौ लोब्बा लाखि होनानै दोननांगौ आरद
नंगौ नंगौ औ औ बिथा ओ गथ'फोरनो जा जामबुं हेंगारना होयो एंगारना होब्लाबो नोंथाङा ओ आं सानो जे ओ जा न'खरनि गेदेर सुबुं बेयो थाफानांगौ आरो थाफानानै बिखौ ओ गाज्रि बुस्थु एबा गाज्रि जिराद नायनायनि सोलायै जा दानि जुगाव गोबां ओ इउटुब जेरै इउथ थु फेसबुक बेफोरनि गेजेराव बो जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जे ओ सोलोंथाइ जों मोननो हायो। बेफोरबायदि मोजां बुस्थ थु जेरै ओ जायनिफ्राय जोङोस माबा मोनसे सोलोंनो हायो एबा माबा मोनसे मोजां बाथ्रा मिथि थिनो हायो बेफोरबायदि सावथुनफोरखौसो जों नायनो गथ'फोरनो दिन्थिनांगौ आरो बेफोरबायदि ओ जानला मोनला ओ जानला मोनला जिराद एबा जानला मोनला कार्टुन बेफोरखौ ओ आंनि बायदिबा बारा दिन्थिना दिन्थियैया माने गथ'फोरखौ गाज्रि लामानि फारसे जौगालांनायनिफ्राय माने हेंथा होयो आरो
औ औ
औ ओ बिदिनो बिगियाननि जौगानायनि जोहै जोङो गोबां गारि मथ र दिहुनबाय जायनि जोहै जोङो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव गोबां गोबां खम समनि गेजेरावनो माने जों दावबायलांनो हायो। बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया। प्लेनाबो मोनसे प्लेनाबबो गोबां ओ गोजान गोजान जायगा एबा गोबां गुबुन दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोर गोबां खम समनि गेजेराव माने दावबायना हायो आरो आरो जोंनिया ट्रेनजोंबो गुबुन मोनसे दाबसे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जाबाय गासिम गोबां खमावनो माने जों सहैनो हायो आरो बेबायदिनो दारिमिन जौगानायनि जोहै गो जेनेब बिगियाननि जौगानानै जेरहैबो जोङो गोबां दारिमिनबो जौगाबाय। बेफोर दारिमिन जौगानायनि गेजेरज गेजेरजोंनो जोंनिया गोबां खहाबो जोङो मोनबाय आरो जाबाय आरो दारिमनफोरनिफ्राय ओं खारनाय थुङा एबा दै गाज्रि दै बेफोरबो मिथिंगाखौ गोबां खहा खालामो बेराफारसेथिं बेफोर दारिमिनफोरनि जोहैनो जों गोबां ओ जिउआव नांफ्लेबाय थ थानाय जिरादफोर बे खौ मोननो हादों जेरै न' बानायनायाव दा एबा
औ।
गोबां दारिमिन जों मोननो हायो जेरै सिमेन्टनि दा रिमोन दारमिन, गेसनि दारिमिन रिमिन आरो गोबां दारिमिन दङ आरो मबाइलनि दारिमिन एबा मबाइल कम्पानिफोरनि दारिमिन बेफोरबायदिनो गस्लानि दारिमिन गस्ला लंपेन्टनि दारिमिन गोबां दा बिगियाननि
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ। थ' बिगियान जौगानायनि जोहै जोंङो आरो
औ।
ओ बेरफारसेथिं गोबां मुलाम फाबो जाद-जालांदों आरो ओ गोबां लसबो जालांदों।
औ। औ। बैग-बैगानिक दानि जुगाव बैगानिक दिहुननो थाखाय कारेन्टफोरखौ बो दिहुनफानाय जादों
बैगानिकजों जा बिगियान जौगानायनि जाहै जोंङो सिगांनि ओ दिनाव जों बान जिब जुनारफोर बायदिसो जोंङो थानो खोमसि खोमला थानो गोनां जायोमोन दा नाथाय बिगियान जौगानायनि थाखाय जोंङो
औ।
जा लाइन ओ लाइनखौ जोंङो दिहुननानै कारेन्ट लाइनखौ जों दिहुननानै दा जों मोब्लिब मोननो हायो आरो ओ जों दा औ नंगौ खोमसियाव थानांला आरो दा ओ जोंनिया समाबो जाबायमोन नों थां नोंथांजों रायलायनानै ओ बि गियाननि मु खहा आरो मुलाम्फानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव फिन खनसे रायलायफिननो मोनगोन
अ औ गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।